आं दा जिरायनानै दं ओरैनो
खबरा दंथयोलै गेजेरावनो
दे दे थिगआानो होमबा आं दा कल खालामनायनि ओ जाहोनखौ खिन्थानोसै नोंथांनो
दे
औ आं दा कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय हाथाय बाजारनि सोमोन्दै सावरायनो आरो दा हाथाय बोजोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै जों दा रायज्लायनायनि गेजेरजों
औ दे दे
नोंथाङा हाथाय बाजार होनबा मा सानो थारमाने
हाथाय बाजार होनबाथ जेनेबा मुवा बेसाद फायनाय फाननाय बायनाय
औ औ बिदि आरो ना
औ बिदि
ओमफ्राय दा जेनेबा हाथाय बाजारफोर खाथि खाला जायोना जाया नोंथां मानि नोंथांमोननि खाथि खालायाव
दङ खाथि खाला ओ दैलि बाजारबो दङ बेनिफ्राय बिदिनो सप्थायाव जानायबो दं
औ औ औ ओरैनो मा मा मुवा बेसादफोर मोनो नोंथांमोननि बे थाइ बाजारफ्राव
जोंनियाव ना ओरै ना बेदर थाबाय मैगं थाइगं बेनिफ्राय जि जोम
औ बेफोरखौ मोनो आरो ना थिगानो ओमफ्राय थाङोना नोंथाङा हाथाय बाजारफोर
मुवाफोर नांगौ जाबथाय थानाय जायो मुवा बेसादफोर नांगौ जाबा ननि
औ औ
मा मा बाजार जायो
ओ जोंनिथिंजायथ हाथाय बाजारा जेनेबा आं
जेनेबा खाथि खालानिखौ लाग्रोनानै खाथि खालायाव जेनेबा मा जायो सानफ्रोमबो जानाय बाजार जायो बे फुङावबो जायो बेलासि सोयाव जायो बिदि सानफ्रोमबोनि बाजार बेनिफ्राय मोनसेया मा बे सप्ताहै जानाय स्नि साननि गेजेराव गेजेराव खनसे खनसे जानाय सत फ्रै जानाय बाजार बिदिबो दङ आरो बेनिफ्राय
खाथि खाला जानाय आरोबाव दंबावो बिदिनो सप्तासेयाव खननै खनथाम जानाय बा बबेबा दानसेयाव खनसे जानाय बि बेफोर बाजारफोरबो दं आरो जोंनिथिंजाय
दानसेयाव खनसे जानाय आरोना
औ औ अ बिदि बाजारफोर दङ बेनिफ्राय मालाबा बे बोथोरफोरनि थाखाय जाया बेखायनो दानसेफोरनि गेजेराव जायो आरो मालाबा बिदि ज जानानै जानाय बिदिफोर जायो आरो
मा मा मुवा मोनो नोंसोरनि बाजाराव
थ जेनेबा बे दखानफोराथ थाखाबाय सानफ्रोमबो जनाय दखानफोरा थाखाबाय बेयावहाय जेनेबा नआव जोंनि जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोर जेरै माइरंनिफ्राय जागायनानै जोंहा मस्ला मस्लि थाव संख्रि हालदै बे मोखङाव फुननायनि थाव आरि जानाय थाव बैफोर गासिखौबो मोनो आरो बेहायहाय बेफोर दखानावहाय बेनिफ्राय आरो ओ जानाय लोंनायनि थाखाय जेनेबा मैगं थाइगं बेनिफ्राय बासन बरन ओंखाम संनायनि थाखाय बा जानाय लोंनाय बानायनायनि थाखाय बैफोरखौ मोनो। बेनिफ्राय हाथाय बाजारफोरावहाय मा मोनबावो आरोबावहाय ना बेदराथ' थाखाबाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बेनिफ्राय आरो बावहाय जि जोम गाननाय जोमनाय बा जोंनि ओ जोंनो मानसिनो सोलिनो थाखाय जिखिनि जि जोमनांगौ बै फोरखौबो मोनो आरो जोंनि बाजारफ्राव। बे सानफ्रोमबोनि बाजारावबो मोनो बा सप्ताहि सोलिनाय बाजारफोरावबो मोनो। आरो मा जायो बे सप्तै सोलिनाय बाजारफोराव खायसे खायसेयाव माबो मोनबावो मोसौ मैसोबो मोनबावो। बायनानै मोनो बेनिफ्रायहाय आरोबावहाय बे दाउ अमा बैफोरखौबो मोनो आरो बोरमा बेफोरखौ बायनो हायो फाननो हायो बिदि सोलियो आरो जोंनिथिंजाय
ओमफ्राय आरो बावहाय जोंनि बाजारफ्राव मा मोनबावो बै उन्दुनायाव बाहायनाय बे ओ उन्दुग्रा बिसनाया उन्दुग्राया बिसना बेफोरखौ मोनो बेनिफ्राय बे ओ लेप टसक जेनेबा मेट्रिस बेफोरखौ मोनो आरो
बेनिफ्रायहाय जेनेबा आरो मा मोनबावो बे ओ जोंनो फाननो जेनेबा ओ फालें सियार आरो बैफोरो मा होनबावो बेखौ ओ टेबोल सियार बेनिफ्राय सफा बैफोरखौबो मोनो आरो जोंनि बाजारफोरावहाय बेनिफ्राय आरो दखानफोराव थ' बेफोरखौ मोनो जेनेबा न' लुनो थाखाय नांनाय मुवा बेसादफोर बा जायखि जाया जोंनो ओ न' वाव गोनांथि जा जानाय मायबा मुवा बेसादफोर बानायनो थाखाय गोनांथि जानाय बेसादफोरखौबो मोनो आरो जेनेबा दखानफोरावहाय बैफोर गासिखौबो मोनो बिदि आरो बेनिफ्राय मालाबा मा जायो बे जानाय लोंनाय हटेलफोराबो बेफोरबाय थायो नालाय जों हाथाय बाजारफोराव थांना मोजां मोन मोनो आरो आङो
औ
बे हाथाय बाजाराव थांनानै बे
जेनेबा सप्ता सप्तयै जानाय बाजारफ्राव मा जायो बे गामि ओनसोलनिफ्राय फाननो थांनाय मुवा बेसादफोरखौ सोरबा बे दखानफोर हैनाय बेफोराव साहा गलाफोराव साहाजों लोगोसे बै जानाय मुवा बेसादफोरखौ जाना मोजां नाङो आरो। बिदि माबलाबा आरो बे बाजारफोराव थांबाथाय साना भाजा जाना मोजां मोनो बिदिनो आरो। औ बिदिनो मोजां नाङो आरो ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो बाजारफोराव थाङो ना थाङा?
ननो सम सम गेजेराव थांनाय जायो बांसिन
औ
सामफ्रामबो मैगं थाइगं नांगौ जायो नालाय जेरै दाथ' लेस्रा पटल बेफोरखौ सानफ्रामबो जानो थाखाय नांगौ जायोना बेफोरखौ लायनाय जायो।
औ
ओमफ्राय नोंसिनियाव ओ बाजाराव जेनेबा मोसौ खौ ओ बर'फोरा फानो ना गुबुन हारिनि मानसिफोरा फानो?
औ दा
खिजा मोसौफोरखौ बे ओ बर'फोराबो फानो बा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो फानो जायफोरा फिसियो बिसोरनो फानो आरो बेनिफ्राय बायग्राफोरा जेनेबा गुबुनारिफोरबो थाबाय बा जोंनि हारिनिफ्राबो जायफोरनो गोनां थि जायो मोसौखौ बेखौ बायना लाना फैयो आरो ओमफ्राय मोसौ दामब्राफोर बायना लाना फैयो बे मा मोसौ हालुवा बायना लान फैयो मा नो होनोबा मालाबा हालेवनो गोनांथि जायो नालाय बिदि आरो ओमफ्राय आरो जायफोरनो बे मोसौ गायनांगौ गाइखेर जानो थाखाय बिसोरो बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो आरो मोसौ गाइफोरखौ ओमफ्राय मालाबा मोसौ फिसाफोरखौ बायना लाबोनानै फेदेरनानै बेफोरखौनो मालाबा हालेवो बा मालाबा ओ मोसौ गाय नांगौबाथाय दामब्रे फिसा बायना लाना फैनानै बेखौनो फेदेरनानै बेनिफ्रायनो गाइखेर बानायो आरो ओंखारहोयो आरो मोसौनिफ्राय बिदिबो दङ जोंनिथिंजाय ओमफ्राय नोंथांमोननि बाजारफोरखै जा बे ओ मोसौ मैसो फानो ना फाना नोंथांमोननि थिंजाय
मोसौ थियाव होनजायो जोंनिफ्राय उम खमबाबो ओ दाइन स्नि दाइन किल'मिटारसो गोजान जायो। बेयावसो दांनांगौ जोंनि खाथि खाला मोननाय बाजारफोराव फाना आरो
अ औ थिगोनो दं थिगोनो दं बे बिदिनो जेनेबा औ औ औ
माने खायसे बाजारफोराव फानो जाय माने खायसे जायगाफोराव आरो बायग्रा गैयिनि थाखायबो फाना बा जायगाफोराबो फिसा बेनि थाखाय बेफोर बाजारखौ खालामनो हाया आरो
औ जायगा फिसानि थाखायनो खालामा
औ औ बिदि जायो।
बेनिफ्राय नोंथांमोननिखि बे बाजारफ्राव गिदिर गिदिर साहा गलाफोर दङ ना ओरैनो गामिनि बेनिफ्राय जेनेबा सुबुंफोरा मालाबा मालाबा फाननो लांनाय फिसा फिसा गलाफोर बिदि दङ
बिदि ओ मेन टाउनाव दङ ओ टाउन गिदिराव ओमफ्राय नाथाय बाजाराबो एसे टाउनजों नांजाबनाय नालाय
नंगौ नंगौ।
बेयाव बाराय इदि गिदिर गिदिर साहा गला गैया ओमफ्राय फिसा फिसा ओरैनो सानसेनि थाखाय थांनानै हैनायफोर दं बेफोरबायदि दं आरो गंफा गंनै ओमफ्राय दैलि बाजाराव गंनै गंथामसो दङ नाथाय जोबोद मानसि बरा जायो मो नाबिलियाव बांसिन जायो मोनाबिलियाव बयबो खामानि सामानि मावखांनानै लोङैनाय जायो नालाय
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ औ जि जि जोमनि गलाफोरबो दङ दा दखानफोरबो
औ औ सि जोमनि गला
ओ
दखना बर' बर' आइजोफोरा दाना दख'ना फानो जोबोर एक्सपार्ट जाबायना गोबां दखान मोनो दा जोंनाव ओ दख'ना गामसा फालि
औ औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो बे नोंथांमोननिखि जा बे न' लुनायाव गोनांथि जानाय उम मा होनदो नोंथां
माब माब
खोनायाखै नोंथां
खोनायाखैना
हेल'
न' लुनायाव नांनाय बेसादा माबायदि बेसादखौ होनदों जेनेबा थिंफोरखौ नामा
औ जेनेबा बे थिं थिं बे गाजाल बा खुन्था बा लहा बैफोर बेसादफोरखौ मोनोना मोना नोंथांमोननिखैजा
जोंनाव जोंनाव बाजाराव बेखौ मोना नाथाय सकाव मोन आरो मइन टाउनाव मोनो सानसेयारि बिदि बाजारफोराव मोननो नागिरा
नंगौ नंगौ अ सिखा रुवाफोर फानोना फाना नोंथांमोननि बाजारथिंजाय
सिखा रुवाफोर फानो सिखा रुवा खरत आबादारिफोरनो नांगौ जानाय खदाल खासिनि बेफोरखौ फाननाय जायो आरो
औ
बेलेगनिफ्राय फैनाय माखासे माबाफोर दं बेफारिफोर बेफोरो बिसोरो मा-मा जे जेनेबा ओ सोंनाय मुस्रि जे बेफोरखौ फानफैयो आरो बेलेगनि फ्राय गोजाननिफ्राय लाबोनानै बेयाव जोंनाव फानफैयो
ओमफ्राय अमाफोरखौ गथायैनो फानोना फाना नोंथांमोननि बाजाराव अमा दाउ
औ-औ फिसाखौ फानो ओमफाय गिदिरखौथ' ओरैनो बेदर हिसाबै फिसा फिसाखौ जेनेबा न'आव फिसिनो थाखाय लाङोना सोरबा सोरबा दाथ' गोबां खम जाना दं खोमा अमा फिसानि दामा जोंनाव
अ बेखौथ' आं बारा मिथि मिथिला बे बायनाय फाननायखौ आं बारा लोब्बा लाखाया नालाय बेखायनो बारा मिथिला आरो
औ आं थांनाय जायोना मालाबा सोंफ्लांनाय जायो दाथ' अमा बुदिफोरखौ दाइनजौ रांफोरावनो मोननाय जादों आरो बुन्दाखो औ ओमफ्राय माबाखौ मा होनो बुन्दाफोरखौ एसे दाम गोसा लायो नै नैरोजा नैरोजा बाजौ एफोरदियाव मोनो आरो दा
औ-औ होनबा बायनो हामदों माथो होनबा ना औ होमबा नोंथां जोंनिया सावरायनाय जि मिनिटनिसो बारबाय माने जि बिनि बारा जाबाथाय मालाबा एक्सेप्ट जानो नागिरा रेजेक जायो होनना बुङो बेखायनो हा जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां दे